औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दङ बिदिनो जिरायनानै।
जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो थाखाय दसे सम एंगारनानै होनो हागोन नामा बा आंजों सावरायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनियाव बेखौनो मिथिनो लुगैयो जे एबा सावरायनो लुगैयो जे ओ गोदोनि समाव जोंहा सोलोंथाइनि राहाफोरा माबायदिमोन आरो दानि समाव जोंहा सोलोंथाइनि राहाफोरा माबायदि जौगाखांखो बेफोरखौनो आं नोंथांजों सावरायलायनो होननानै सानो आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यैनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जि मा मा मिथिगौ?
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला आं नोंथां फोरमायना होलांसै नोनो खोनादोंना नोंथां अ जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि सोलों सोलोंथाइ राहाजों दानि सोलों-सोलोंथाइ राहाजों रुजुना नायोब्ला जों गोबां सोलोंनायखौ सोलोंथाइ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंगोना नोङा नोंथां आरो जौगानायखौबो नुनो मोनबाय दानि बेलायावहाय जेरै गोदोनि समावनो बुं-बुंनो-सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा बुंनो थाङोमोनब्ला खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
गोदोनि बेलायाव बुंनो थाङोमोन अब्ला जोंहा गोदो सोलोंथाइ लानाय सुबुंफ्रा माने गोबां खममोन आरो। जायनि जाहोनावहाय गोदोनि सुबुंफ्रा मा होनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन आरो गोबां दावगानो हायाखैमोन बेफोरनि जाहोनानो जाबाय जोंहा गोदोनि समावहाय जोंहा गामि एरियानि सुबुंफ्रा मा बांसिन फरायसालियाव थाङामोन बिसोरो गोदोनि बिमा बिफाया मा फरायसा फरायसाफोरखौहाय फरायसालियावहाय थिनहरालासिनो बांसिनानो खामानि दामानियावहाय थिसननानै दोनोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव फरायसालिफोरा खाथियाव गैयामोन गोदोनि फरायसाफोरा फुङावनो फरायसालियाव थाङोब्ला मोनानानैसो सौफैयोमोन आरो बिसोरहा थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां खस्थ'मोन जायनि जाहोनाव बिसोरो बार सान्दुं अखा सिजानानै एबा बेफोरबायदि गाज्रि बोथोरावबो फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन बेफोरनि थाखायनो माने गोदोनि समाव सोलोंथाइआ दावगायाखै आरो आरो माखासे गोबां बा थ्राफोरबो दंबावो गोदोनि बेलायाव जाबाय सोलोंथाइ लानाय बेलायावहाय गोदोनि समाव बिजाबफोराबो नांगौ बायदि गैयामोन आरो खाथि खाला नांगौ बायदि फरायसालि गैयामोन आरो बेजों लोगोसे नांगौ बायदि गोरों फोरोंगिरिबो गैयामोन खोनानो मोनबावदों आरो जोङो गोदोनि समावहाय दानि जुगनि बायदि बहि फावथिनफोरानो गैयामोननो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो गोदोनि समावहाय मा होनो दाउगांजोंसो मोनसे मा होनो खालार फुननानै लिरबोलायनांगौ जायोमोन जाहैदों बैफोरनि थाखायनो दावगानो हायाखैमोन आरो आरो गोदोनि समावहाय बांसिन मा होनो बिजाब लिरगिरिफोराबो माने गोबां नङामोन आरो गोबां गैयामोन आरो बिनि थाखायनो बिजाबफ्राबो गोबां खम खममोन आरो गोदोनि समावहाय जोंहा मा साफायनानै दिरुनग्रा माने आइजेंफोराबो माने आइजें माने मेसिनफ्राबो माने बांद्राय गैयामोन आरो खाथि खालायावहाय बिनि थाखाय माने सोलोंथाइ बिथिङावहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोबां माने मा होनो गाहायाव थादों आरो। नाथाय जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबायदि सोलोंथाइनि बेलायाव मा होनो आथिखाल मुगायाव सुबुंफ्रा माने गोबां जौगासारबोबाय आरो बैफोर जौगासारनायनि जाहोनानो जाहैबाय आथिखाल मुगायाव जोंहा गिबियावनो हान्था मेलाखौ रायखांग्रोनांगोन मानो होनोबा आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा जायगायाव सोलोंथाइ लायालासिनो गुबुन दाबसे जायगायावहाय सोलोंथाइ लानो थाखाय मा होनो हान्था मेलायाबो गोबां जौगासारबाय जायनि जाहोनावहाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
आथिखाल मुगायावहाय माने हान्था मेला जौगासारनायनि थाखायनो माने सोलोंथाइ बिथिङावबो सुबुं माहारिया गोबां जौगासारबाय आरो मानो होनोब्ला सोलोंथाइ लानायावबो हान्था मेलाया गोबां गोनांथार जायो मानो होनोब्ला जोंहा हान लामा हान्थिनांगौ जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो बैफोर हान्था मेला जौगासारनायनि थाखाय बैफोर जायगासिम सहैनो हा दों आरो आरो आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा होनो फरायसालिफ्राबो मा होनो गामि एरियावनो गंथाम गंब्रै जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बैफोर फरायसालियाव मा होनो फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोराबो माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानायफोरा खौ नुनो मोन बाय आरो फरायसालियाव मोननाय बिजाबफोरावबो गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा आरो बुुहुमनि माखासे खौरांफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बैफोर बिजाबफोराव थानाय माखासे लिरगिरिफोराबो मा होनो गोबां जौगा सारनाय जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माखासे औ बुहुमनि खौरांफोरखौ बिजाबनि सिङावनो लिरनानै फरायसाफोरखौ मिथिहोनो हायो आरो। आरो फरायसाफोरा मा होनो बैफोरखौनो फरायनानै मोननानै माने माखासे मा होनो गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो माखासे गुबुन दाब दाब जायगानि मा होनो सोमोन्दैबो मि थिनो मोनो आरो आरो आदि आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटाबो जौगासारबायना बिनि थाखायनो मा होनो फरायसाफोराबो मा होनो गोसो बायदियै इन्टारनेटनि गेजेरजों बिजाब लायालासिनोबाबो सोलोंनो हाबाय नाथाय गोदोनि समावथ' इन्टारनेट गैयामोन जायनि जाहोनावहाय फरायसाफोरा माने सोलोंथाइ लानायावहाय माने दावगासारनो हायाखैमोन आरो खोनादोंना नोंथां?
बुं
अ जायनि जाहोनावहाय माने दावगा सारनो हायासैमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय दावगासारनो हादों बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बुंबाय बेफोरो नंगौ दा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबादिनो आंनि मिथिनायावबो आरो आंबो नुनो मोनदों बेफोरबादिनो जोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइनि रा राहाफोरा गोबां जेंना जेंसि आरो बारा जौगानाय नङामोन। जोंहा नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो जोंनि आबै आजौमोना सोलोंथाइ लाबोदोंमोन बेफोरखौ आङो मिथिनो मोनदों आरो बिसोरो आंनो फोरमायदों। दानि मुगायाव जोंहाथ' गोदान मुगा आरो बिदि गोदान मुगा जाबोनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां सुबुंफोरा गोबां गोबां दिहुनथायाइ दिहुनबाय जायनि बेलायाव जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखायबो गोबां माखासे औ गोदान बिथिंजों सोरजिजानाय गोबां जारिमिन फोरनिफ्राय दिहुनथाइ जेरै लेखा बिजाब बायदि दिहुननाया सोलिबोबाय आरो बेफोरखौ लानानैनो जोङो आथिखालाव सोलों नायखौ नुनो मोननाय जायो दा बेनो सोलोंथाइनि राहा होनना बुङोबा जोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानाया ओ नोंथाङाबो बुंदों जानो हांगौ जोंहा गोदो गोदाय ओ मोनसे सोलोंथाइनि थाखाय सोलोंथाइ लाग्रा थावनि फरायसा सालि बेफोरदि गैयामोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा गोदान मुगा सफैनाय लोगो लोगो सोलोंथाइ लानो थाखाय मोनसे थावनि एबा फरायसालि गायसनना लानाय जायो नङा होमबा।
औ औ औ औ।
फरायसालि एबा थावनि गेजेराव जोंहा गोबां जौगाखांनायबो जानो हाबबाय दा बे फोरनि गेजेराव जोंहा गोबां माखासे फोरोंगिरिफोरबो थायो बेफोरो जोंनो मोनफा मोनफा बै सोलोंथाइ होनाय जायो। बेफोरबायदिनो आरो ओ नोंथाङाबो बुंबायानो गोबां दा जोंहाथ' सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोबनो थाङा। ओ गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ होनाय जायो। आरो गोदोनि समाव मा होनो सोलोंथाइ लानायाव जोंहा हौवा आरो हिनजाव मानसि सुबुंखौ लानानै ओ गोबां बायदिसिना सिना जेंनाबो नुनो मोननाय जायोमोन बा
औ।
मिथिनो मोननाय जायो आरोना ओ खोनानो मोननाय बादिब्ला जोंहा बै समाव हिन्जाव माहारि फोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव बारा हगार हरनाय जायामोन। नाथाय दानि समाव जोंहा गोदान मुगानि गोदान साननाय सान्थौ खौ लानानै जोंहा फरायसालि फोराव गोबां आइजो माहारि फोरखौबो सोलोंथाइ लानो थाखाय खोब मोजां खाबु एबा सुबिदा होनाय जादों। आरो बेफोर बायादिनि गेजेर जोंनो दिनै सोलोंथाइ लानानै सुबुं आइजो माहारि फोरा गोजौ थाखो सिम जौगालांनो हाबाय। आरो मोनसे समाजखौ मोजाङै सामलाय लांनो आरो मोनसे न'खरखौ गोजौ थाखोसिम दैदेनलांनो हानाय जाबाय। दा बेफोरनो जों आथिखालनि गोदान मु मुगानि सोलोंथाइनि राहा नि गेजेरजों जौगा खांनाया आरो दा नोंथां मोननि ओनसोलाव आरो आं बेखौनो मिथिनो लुुबैयो जे बेफोर बादि गोदान मुगानि सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों आइजो माहारि फोरा जौगानानै ओ माखासे साख्रि बाख्रि मावनाय फोर दं नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' दङ नोंथां। आइजो माहारिया सोलोंथाइ लानानै गोबां जौगासारनाय दङ जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां खौनो नुनो मोनदों आइजो माहारिया सोलोंथाइ लानानै जौगासारनाय मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव हाय जोंहा मा हौवा हिनजाव सायख'नाय गैया लासिनो मा सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगानि बिमा बिफायाबो गोबां बुजिनाय जायनि जाहोनाव हाय हौवा हिनजाव फारागथि दोनालासिनो फरायसा फोरखौहाय मा होनो फरायसालि एबा स्कुलाव हाय थिन हरनाय जायो बैफोरनि जाहोननि थाखायनो माने आथि आथिखाल मुगायावबो जों मा होनो फरायसा फरायसुलि जौगानाय खौबो जों नुनो मोनबाय आरो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव हाय जों मा होनो बिए पास जानाय सिख्ला फोर बि एस सि पास जानाय सिख्ला फोर एम ए, एम ए सि जानाय सिख्ला फोरखौ जों माने गोबां मोननो हाबाय आरो। सोलोंथाइ बिथिङाव जौगारनायखौ मानो होनब्ला बैफोर जौगासारनाया मानि थाखाय जादों होनोब्ला जोङो मा बिमा बिफाया आथिखाल मुगायाव हौवा हिनजाव सायख'ला मानो होनब्ला गोदोनि दिनावहाय हौवा हिनजाव सायख'नाय जायोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय बिमा बिफाया हिनजाव मानसि फोरखौ बांसिन फरायसालि याव थिन हरामोन आरो हौवा फोरखौसो मा होनो बांसिनै थिन हरनाय जायोमोन आरो बिदिब्ला नोंथांजों राय्लायना गोबां गोजोननाय मोनबाय आङो।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम जाखिनि बाथ्रा फोरखौ आंनो मोजाङै फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। नोंथांनि सिम दे बि बिदिब्ला लाखिथ'नोसै नामा नोंथां? अ दे औ